हेल' हेल' औ नोंथां गोजोन बेलासि औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि जाहाथे गोजोन बेलासिनि उम गाहाम हामलायनाय जासिबाय थाबाय नोंथांसिम औ
ओमफ्राय नोंथांनि सायाव बिदिनो आबादनि बागै एसेसो जागोन नामा नोंथां बिदिनो दैज्लां बोथोराव आबाद आरो मैगं थाइगंनि सायाव औ नोंथांमोननि गामियाव माबायदि आबाद फोरखौ मावनाय जायोखे बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां औ एसे फोरमायना होलाय
अब्ला नोंथाङा खानासंलांदो नोंथां फोरमायनो जों गिबियाव जाहाथे जोंनि
औ
जाहाते जाहाते माबा दंम्फं लायफं बिफां बिब्दिनो माबाफोर दंना जों साफा खालामनांगौ बेनि उनाव जोङो बे खौ जाहाथे ट्रेकजारजों ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों जों बेखौ हालेवनाय जायो
औ औ
बेखौ
दे जोङो सार लावगायनाय आरो लावगायनायनि मा बागै नोंथाङा लाव गायनाय बागै नोंथां
औ
जो राङा लाव गायनायाव जोङो गिबियाव गिबियाव जोङो बे हाखौ जाहाथे जोङो राङा लाव गायनो नागिरनाय समाव जाहाथे जों हाखौ
औ
मोजाङै
औ
मंग्रा बेखौ जों बासिनांगौ जायो बेनि उनाव जों बेयाव बेखौ जाहाथे खदाल एबा करनि लानानै जों बेखौ राङा लाव बेगर जाहाथे राङा लाव बेगर माबा होनो थाखाय जाहाथे जों बेखौ साफा खालामनाय जायो आरो जों राङालाव बेगरखौ जोङो
बाजारफोरनिफ्राय लाबोनाय जायोा नार्सारिनिफ्राय लाबोनाय जायो बाजारनिफ्राय आरो नार्सारिनिफ्राय लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जों बे राङालाव बेगर खौ लाबनानै हाय जोङो बे गायनो नागि नायाव जों बेयाव बिदिनो हाखौ साफा खालामनांगौ ओमफ्राय जाबोर दंब्ला बाय बासिनांगौ आरो ओमफ्लाय ओम फ्राय बेयाव जुदि हाखार होनोबा होजायो हासार होनायनि उनाव जों बेयाव बेगरखौ जाहाथे हाखौ जाहाथे मोजाङै मा माबानानै साफा बासिनाय जादों जों बेयाव राङा लाव बेगर गौ होनाय जायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?